औ खोनागासि दं नोंथां।
औ मा खालामदोंमोन नोंथाङालाय?
अ' आङो नोंथां दायो ओदैनो जिरायनानै दंगासिनो दं आरो मासियाव। नोंथाङालाय मा खाम
आंबो नै बिदिनो ओ बिदिनो बेलासिनि आंबो बिदिनो जगिं खामदोंमोन आरोखि बा बिदिनो एसे थाबायलादोंमोन आरोखि बेलासिनि।
अ
औ आराम बिदिनो औ जिरायनानै दंफैयो आरो बिदिनो। बार जाफैदों आरोखि औ दिनो आरोखि नोंथाङा बिदिनो नोंथाङा बिदिनो दं नामा?
औ नोंथां बो इदिनो ओ माने दुगैस्रां लोबस्रां मोनानि खामफोरा खामानिफोराथ' जोब्बाय नालाय मोनायाव खामानि जेबो थायाना औ बेखायनो जनानै दं आरो दायो।
ओ माने आं नोंथांजोहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो नोंथांनो खल हरनाय जादोंमोन आरो जुदि नोंथाङा ओरैनो दंब्ला बा से सम होनो हागोनब्ला सावरायजागोन ना नोंथांजों?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला सावरायदोनोसै नामा नोंथां?
औ
औ जोंहा दोनैहाय आयदा लानाय जादों जे जोंहा ससियेल मिडिया। स'सेल मिडिया होनोब्लाथ' जों बयबो मोन्थियो आथिखालनि जुगाव, नङा होनब्ला?
औ नोंगौ।
औ आंनो फोरमायदो नामा नोंथांनो। गिबियावनो औ जोंहा ससियेल मिडिया होनोब्लाथ' आथिखालाव साफ्रोमानो साफ्रोमबो सुबुंफोरा मोनथियो स'सेल मेडिया होनोब्लाथ'। आरो ससियेल मिडियानिफ्राय गोबां बिदिनो ससियेल मिडिया थायो जेरै इउटुब फेसबुक इन्सटाग्राम टुइटार बिदिनो बायदिसिना आरो बेफोरो नैबेफोरो स'सेल मेडिया आरो जे जों बेफोरनिफ्राय गोबां बिदिनो रादाबफोर मिन्थिनो मोनो। आरो बिदिनो गोबां जोङो मोनथि सयै मानसि सयै बुस्थुफोरखौहाय जों मिथिनो मोनो। आरो बिदिनो गोबां सुबुङानो ससियेल मेडियाआवहाय बिदिनो गोबां मुं मुंदांखा जानाय बा मुं खामायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जेरै जोंहा नि मादावहाय गोबां बिदिनो ससियेल मिेडियआवहाय भिडिअ बानाय बानाय बिदिनो ओ अल्डनि बा बुहुमनि जोंहा सेथि सेथि थाखोआवहाय फैनाय सासे सुबुं जे जोंहा मिस्टार बिस होननाय। बिथाङा जे बाजौ नै साबसक्राइबार्स खामायबाय आरोखि, बिथाङा बिदिनो गोबां बिदिनो बुहुमनि मादावनो सासे बयनिख्रुइबो बांसिन साबसक्राइबार गोनां सुबुं जादों आरो। नै बेफोरनिफ्रायबो गोबां बिथाङा बुहुमनि मादाव सिनायजोबनाय सासे सुबुं जानो हादों आरो। बे इउटुबनिफ्रायनो ससियेल मिडियानिफ्रायनो बेफोरबायदि आरो जों गोबां आरो बिथाङा गोबां रांबो आरजिदों जोंहा बिदिनो ससियेल मिडियाखौ जोंहा बिदिनो मोजां खामानियाव बाहायोब्लाथ' जोंहा निदसय जोंनि थाखायनो मोजां जागोन, नङा होनब्ला?
औ नोंगौ।
औ आरो बिदिनो गोबां सुबुंफोरानो गावनि संसार दालांनो हादों ससियेल मिडिया नि बिदिनो इयउटुबाव गोबां बिदिनो टुरिसफोर टुरिस्ट खालामनानै बा बहाबा बहाबा जायगायावहाय भिजिट खालामनानै बेफोरबायदि गावनि जिउ खुंग्रा हाखौबो दिहुननो हादों बा गुबुननोबो नै बेफोरबायदि इउटुब ससियेल मिडियाफोरनिफ्राय गुबुननो बे जे बेफोरखौ फोरमायनो हादों। जों बेफोरखौहाय नैबे ससियेल मिडियानिफ्राय मिथिनो मोननो हायो। आरो गोबां सुबुङानो बिदिनो नंनायनि नङैनि नंनायनि नङैनि जाहाथा जाहा दा भिडिअ बानायना आगारनायखौबो जों नुनो मोन्दों, जे एसे मुंदांखा जानो थाखायनो गावनि बे भाइरेल जानो थाखाय थाखायनो भिडिअफोरा जे गोबां सुबुङा नायनो थाखायनो बिदिनो गावनि बिदिनो गोबां बि बिदिनो जाय जाय भिडिअफोर हगारनायखौबो जों नुनो मोनदों आथिखालावहाय। नङा होनब्ला? औ बेखायनो जोै स'सेल मिडियाआवहाय बेफोरबायदि मोनसे भिडिअ' आगारिनि सिगां ओ जोङो जौसे जौसे गाहामजों साननो गोनां आरो जौसे बार गाहाम साननांनो गोनां मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो बेफोरखौ जों बांद्राय सानाबा साना हसिया ओरैनो आगारलाबाय थायो अब्ला बिदिनो जाहा था बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रिफोर आगारलाबाय थायोब्ला जोंहा मुं गावनि मुं मुङाबो खहा जायो, बेफोरखौ जों मोनदांनो मोननो हायो बेफोरबायदि ससियेल मिडियाखौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायनांगोन, बा जोङो बिदिनो जोंनि मो मोजां खामानिफ्रावसो बाहायनांगोन। जे जों गुबुननो थिसन्थाइ होनायजों लोगोसे गावबो मोजां खामानियाव बाहायनो हानांगोन। बेनिफ्रायसो जों होमबासो जोङो गुबुनजोंबो ससियेल मिडियाव ओंखारब्लाबो मोजां होनजागोन आरोखि। नङा होनाब्ला
औ।
औ बिदिनो आरोखि। आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जोंहा इन्सटाग्राम, फेसबुक बिदिनो बेफोरनिफ्रायबो गोबां सुबुङानो गावनि रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों। बांद्राय बिदिनो जोंहा जाह दा जाहा भिडिअ हगारबाय थाबाथ' जोंहा मुंनिबो खहा जायोबा गुबुन गुबुन सुबुं फोरजों बुंजायो बे मोजां नङालै होननानै बिदि आरोखि। नैबे बेफोरनिफ्राय जों बेफोरखौहाय मोन्थिनो मोननो हायो आरो जे ससियेल मिडियानि फ्राय बिफोरखौ जों ससियेल मिडियाव मोजां खामानियावो बाहायनांगोन जेन जोंहा बिदिनो गोबां जोंहा बिजिनेसफोर दङब्ला नो बेफोरखौ देखायनो हायो गस्ला लंपेन्टनि फालांगिफोर दङब्ला जों बेफोरखौ खोन्थानो हायो। बा बिदिनो बाइकनि गेरेज ओ शरुम बिदिनो गस्ला लंपेन्टनि बायदिसिना दानाय सोरनोबा फाननो बा गुबुनफ्रा लानो गोसोब्ला दा बेफोरनि खामानियावसो जों ससियेल मिडियाखौ बाहायनांगौ आरोखि आंनि मोनदांथियाव बेफोरो आरो ना मा होनो नोंथां? औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो सान अब्ला नैबे ससियेल मिडियानि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन दे।
औ नोंथांनिफ्राय खोनानानै जोबोद मोजां मोनदों आरो नोंथाङा जा फोरमायलां फंबाय हसायनो बेफोर गासिबो सैथो आरो बेफोरबायदिनो जोंनि ओ सोलिबाय थानाय जुगावथ' दायो बेफोरबायदिनो ससियेल मिडिया बाहायनायखौ जों जोबोद नुबोगासिनो दं। बेफोरबायदिनो दानि जुगावथ' बयनिबो नखराव बा बयनिबो आखाइयावहाय बेफोरबायदिनो मबाइल फन थानायखौ जोङो नुनो मोनो। जायखौ बाहायनानै सुबुं फोरा बा बेफोरबायदिनो दैलि लाइफावहाय गुबुन गुबुन सुबुङा बेफोरबाय दिनो गावनि समखौ नस्थ' खालामनायखौ जों नुबोदों। आरो गुबुन फारसेथिं जों बुंनो थाङोब्ला जाय ओ गियानि गुनि सुबुंफोर बेफोरो माने गावनि गोनांथि समावल' बेफोरबायदिनो ससियेल मिडिया एबा प्लेटफर्मफोरखौ बाहायनानै माने गावनि गोनांथि समाव बेफोरबायदिनो रां आरजिनाय खाबु लानाय बेफोरनि बागैबो जों नुनो मोन्दों।
जाउनाव बुंनो हाङोब्ला बेफोरबायदिनो ओ जोबोद गोनांथि जाना फैबाय जोंनि थाखाय ससियेल मिडियाया। नङा होमबा, जोंनि दैइलि लाइफावहाय जोङो माने गुबुन दाबसे जायगायाव जानाय बेफोरबायदिनो जाब्रबथाय बा ओ नोंगौ एबा बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन निउस एबा रादाब बेफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो हायो बा गाव गावनि आखाइयावनो दानि जुगावहाय मबाइल फन थानाय जायखौ जोङो इन्टारनेटनि जुगै सालायो ससियेल मिडियाखौ नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरनि लागैनो माने जोंनि दा सोलिबाय थानाय जुगाव एबा जिउआवहाय ससियेल मिडिया एबा इन्टारनेटनि गोहोमा जोबोद खोख्लैनानै दं। फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जोंनि थाखाय गोबां माने गोरलै आयदा एबा मदद होबोगासिनो दं जोंनि जिउ एबा जोंनि जिउ दानाय बेफोरबायदिनो सोलिबाय थानाय जिउआवहाय माने
औ।
ससियेल मिडिया आरो इन्टारनेटआ जोंनि माने बेफोरबायदि सोलिबाय थानाय जिउआवहाय माने गोरलै मदद खालामना होबोदों आरो आरो फारसेथिं जों बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदिनो गोबां खहाबो जों नुनो मोनदों जाउनाव जोंनि बेफोरबायदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोर बा सुबुं माहारिया ओ ससियेल मिडिया बाहायनानै समखौ बारहोनानै बेफोरबायदिनो गोबां नस्थ' खालामदों जाउनाव जोंनि फरायनाय लिरनाया थालांदों जोङो जेसेबां गियान बुद्धि एबा फरायनानै जोङो गियान बुथुमना लानो हायोमोन बैफोरनि फ्राय माने जोङो जानगार जादों आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो ससियेल मिडियानिफ्रायबो गोबां बेफोरबायदिनो रोंगौथि एबा गियान बुथुमना लानो हायो नाथाय दानि सुबुंफोरखौ जोङो इसेबां बेफोरबायदि ससियेल मिेडियानि गेजेरजों इन्टारनेटनि गेजेरजों जों गियान एबा नलेज बुथुमना लानायखौ जों नुनो मोना आ रो बांसिनानो औ जेरै गोदोनि सुबुंफोरखौ नायोब्ला थ' बिजाब बिजाबनिफ्रायनो गोबां सुबुङा बेफोरबायदि गोरों गोरा जानानै ओ दासिमबो माने बेफोरबायदि गियान सोलोखौ लानो हादों आरो नाथाय दा जोंनो इसिबां गोरलै आयदासे आयदा मोनबाबो मोनब्लाबो जों माने इसेबां माने गोरों गोरा जानायखौ जों बांद्राय नुनो मोनाखै नङा होमबा नोंथां? सोलायदों सोलायनाया समजों लोगोसे नाथाय दावगाबोदों अब्लाबो जोंनि बाहायनायनि सायाव माने कन्ट्रल खालामोब्ला जोङो मोजां जागोन नङा होमबा?
औ नंगौ
जेरै जों बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदिनो ससियेल मिडियायावहाय गुबुन बेफोरबायदिनो जाब्रबथाय बा बेफोरबायदिनो निउस रादाबफोरखौ जों मोननो हायो गुबुनाव थाङालासिन बा गुबुननिफ्राय खोनायालासिनो जों माने गावनि आखाइयावनो थानाय मबाइलनिफ्राय जोङो बेफोरबायदि इन्टारनेट बाहायनानै ससियेल मिडिया बाहायनानै जोङो माने गासैखौबो माने गावनि आखाइयावनो आखाइ मुथायावनो माने नुजोबसै आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरनो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव एबा मोजांनिबो बाथ्रा जोङो जा गुबुनाव थाङा लासिन बा गोजाननि बेफोरबायदिनो गियान गुदि रादाबफोरखौ जोङो खोनानानै ओ मिथिना मोनो बेफोर जोंनि था खाय मोजांनि बाथ्रा उम आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि बेफोरबायदि ओनसोलावबो जोङो नुनो मोनदों बा जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बेफोरो माने ससियेल मिडिया इउस खालामनानै बा बाहायनानै जोङो रां आरजिनाय रांखावरिया आरजिनाय गाव गावनि न'खरखौ गालांनायखौबो नुदों नङा होमबा?
औ
औ मोजां हाबायाव बाहायोब्ला एबा खामानियाव बाहायोब्ला बेफोर ससियेल मिडिया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जोंनि फरायनाय लिरनाय बा जोंनि जिउ सु सालायलांनाय बेफोरनि थाखाय जोबोद मोजां आरो औ आरो माखासे सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिङाव बा गाज्रि बिथिङावहायबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जाय बेफोरबायदिनो हामजायै एबा मोजां नङि बेफोरखौ माने बाहायनानै माने बेफोरखौ गुबुंले खालामदों आरो ससियेल मिडियाखौ मोजाङै बाहायब्ला थ' बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो जोंनि जिउआवहाय दायो सोलिबाय थानायावथ' गोनांथियानो जाना फैबाय।
औ
नाथाय बैफोर गुबुंलेखौ ससियेल मेडियानि गुबुंलेखौ सुस्रांनोब्ला जोङो बेफोरबायदि गाज्रि एबा नंनाय नङैनि बेफोरबायदि हामजाथावै बेफोर कनटेन्टफोरखौ हगाराब्ला जोंहा हसायैनो मोजाङै जालांगोन आरो जोंनि जिउआव खामानि होलांबाय थागोन आरो ससिल मिडिया नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
अ नोंथांजों बेफोरबायदिनो ससियेल मेडियानि बागै सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो नोंथाङा जाय एसे एनै फोरमायबाय गावनि साननाय हनाय आरो रोंनाय गियान गुदिखौ बेनि थाखाय नों थांनिसिम गोजोननाय हरनाय थाबाय नोंथां।
औ दे अब्लालाय नोंथां।